क्लियार बेकग्राउन्डआव थांलाय नोंनिफ्राय एसे एक्सटारनेल भइस खोनादों आं।
अ दाबो खोनादों नामा नोंथाङा?
अ दे नोंथां औ माबा मोनसे बुंलाय? खोनायाखै? हेलौ नोंथां हेलौ। सो गैया नामा? नोंथां नोंना नेटवर्क गैया खोमा? हेलौ। आंथ' बिजि नङा। थां दे
अ नोंथाङा फ्रि दा एसे?
उम फ्रियानो नोंथां औ औ नोंथां फ्रि।
अ फ्रिबाथ' जों मोनसे खोथायै सावरायनो सानदोंमोन आङो सानदोंमोन माने सावरायनो हागोन आंबो हागोन दा नों
औ औ आङोथ' नों सावरायनाय टपिकआ उम माबायाव सावरायनोसै नामा उम फिल्मफोरनि बाहागै?
अ औ जायो बेबो बिराद मोजां खोथा।
औ नंगौ नंनायालाय।
नोंथाङा फिलिम नायनो मोजां मोनसगोग आरो नामा?
आंथ' उन्दै समनिफ्रायनो आंथ' उन्दै समनिफ्रायनो फिल्म नायबोबाय थानाय माने सेंग्रा। ए स्कुल समनिफ्रायनो आं माने फिल्म नायनो बिराद मोजां मोनो माने गोदोथ' जेबो माने माने इदिनो माने टेन पास जानानै इदिनो मा खालामनो मा खालामा जाबाय थानानै बे समावनो बांसिन फिल्म नायनाय जादों आं गोसोखौ फिलिमाव बांसिन इन्टारेस्ट होनाय जादों माने।
मोजांङानो फिल्मि जोंङा नाथाय खिन्थु बे बुस्थुखौहाय गावनि खामानिफोरखौ नागारनानैबो माबा जाया फ्रि टाइमफ्राव जेब्ला जों थायो बे मावनांगौ।
औ गोदोथ' माने फ्रि टाइम माने एथ'बां इदि खामानियानो ओंखारामोन इन्दि बैसो मोनना दासो माने दासो सोलाबलायनानै माथो फिल्मबो नायनो नो गोसो जाला ओमफाय बिदिनो फ्रि टाइमबो बारा मोन मोनलायलायला देरनानै दायो।
होमबा नोंथांङा फिलिम नायोबाथ' मा मा जिनिसनि सावथुनखौ मोजां मोनो?
आंथ' सावथनाथ' आंङो एसे माने फुथुला टाइपनिबो मोजां मोनो। एकसन होननाय माने नांलायलायनायफोरनि सावथुनबो मोजां मोनो एसे रमान्टिक सावथुनबो नायनो मोजां मोनो मोननायालाय। नाय
अह थिगानो थिगाथ' ना नाथाय रमान्टिकखौ आं बारा फसायनाय खोनाथारासै आं नायनो सुखुआलै बिदिखौहाय
रमान्टिक खौ उम अबाब माने
बेखौसो एसे मोजां मोनलायलांङोलै।
अ बुलायनाय सावथुन अह इन्थ्रेस्थ बुलायनाय दुमफ्रा
जेरावहाय दानथारलायनाय मानाय थायो।
अ फै फै फै आंनिहालो गियोलै दानथारलायद होनबा। सावथुन
थैस ओ बेह
अ टावारानो नांङाखै नामाथाय?
ए
ओ एक्टर उम फैसा थाखा गैयालै नोंथां मा बुंनो फैसा थाखा बो नांगौना एक्टर जानो बुंबाल' जायाना स्किल्सफोर थानांगौ। एक्टिं स्किल्स मा स्किल्स
दा नोंथांङा एफा नायोबाथ' एसे नै खिलाथ' थाखागोन खोमा दा एसे रमान्टिक एक्टर जागोनबालाय नोंथांङा
रमान्टिक एक्टरखौथ' जाथुला नामा आंथ' माने फुथुलासो बानायगौमोन हायोबा फुथुलानि सावथुनबो थायोना
अ फुस्लानि सावथुनै बानायनोबाथ' नोंथांङा एसे कम्पिउटारै सोलोंनांगोन दा नोंथांङा कम्पिउटारफोर लादोंसो खोमा होमबालाय ना?
अ लानो सानदों आंङो। लानाय जाथ'वाखै नाथाय।
अ बेयाव होनबाथ' नोंथाङा। उम मा होनल बिखौहाय। ए ए आइ नङालै र'। माब होनोमोन बेखौहाय। भिजुवेलाइजेसन ना बिदिनो? बे थ्रिडि एनिमेसन ना औ थ्रिडि एनिमेसन थ्रिडि एनिमेसननि बारै लानांगोन। कर्स लानांगोन नोंथाङा आंनि लोगो सासे मावगासिनो दङ ओंखायनो आं माने खोनन्थादों आरो नोंथांनो। जुदि मावोबा उम औ। बिथाङा दा बोसोरथाम जाबाय बेखौ सोलोंनाया दा मानसिया मावगासिनो जब अपरसुनिटिबो फैबाय। थांथ'वाखै एसे माने थाखा फैसाया माने मिलायनाय मोनाखै मानसिया माने होनायखौहाय गावनो ओंखायनो थाङाखै आरो मोजां नोंथाङा थारोबा नों बेयावहाय गोबाङैनो ओ नों मोनगोन फिलिमनि नङा नों बेलेग बेलेग बिफांनि दङ ट्रिडि शएमिसना। दानि जुगाव दानि। मडार्न जुगाव बेफोरो बेफोरसो बिराद खामानि होयो मानो होनबा गासिबो मबाइलावनो स सोलिजोबो नालाय मिनिटजोंनो अ
अ अ नंगौ ओ नं नोंथांनि मोजां बांसिन माने फेभारेट सावथुनफोरा मा मा जाहैखो जेनेबा फेभारेटथ' नङा माने मा माबायदिखौ नायो जेनेबा सावथुनफोरा? एसे खोन्थाना होदो। औ
आंथ' एसे फरेनारसो नायोलै आङो। बलिउड निसो एखे बुलायलायनाय फरेनार बुलायलायनाय इदिनो हलिउदफोरनि उम बिसोरनिखौ मानो होनबा आंङो ओ खि दे दे। इंगलिस सिस्टेमाव इंग्लिस लेंगुवेज आवसो नायो आमाय हिन्दी निबो बाहाय इन्ट्रेस्ट नाङा माने। इंग्लिस रायलायनायबा इन्ट्रेस् नाङो। ओखायनो ज नायो
अ बिदिसो होमबा नोंथांनि फसना
रियेल रियेलिस्टिकबो जायो नालाय बि ना आसलि बायदि
अ नोंगौ नंनायानो आं बैसे माने ओं इसे ससे ससे नुद दों माने आंबो
दा जोंनि बलिउडनिबाथाय एसे बारनायानो खनबा जालाय लायो नालाय खनसे जौआनो बिरफालायनाय
नायनानै खिन्थु मोजां मोनलाय लायो बा बिदिबो जायो सानलाय लायो खेनसे सौबाथाय खेनथाम खेनब्रै बिर खालायोना साउथुन बलिउड सावथुनफोरा
औ
आंथ फुथुला लानायानो जापानिसनिसो नायनो लुुबैयो सावथ्लुनफोरखौनो मोजां मोनसिनगौ आरो माने बेनि सावथुन नायनो बिसिना माने थ्रिडि एनिमेसन फोराब बरिया परिया जसिगार आरो माने नायबाथाय नायथाबबाय थानो लुगैखायो
बुंनो थाङोबा फिलिप ओमफ्रार ना मिउजिक बेफोराव बिराद सक्र दङ माथो नुथाय माजों जेनेबा हमनानै लांदों आरो आंहा जेबायदिना बेसिबां इन्ट्रेस्ट होयो होमबा बेयाव बिसिबां भिउस फैयोना हायोबा मबाइलजों लानानै जोङो हमनानै ला जों दा सावुनखौनो मावदो आरो मिउजिकैनो खालामबाबो ओ ओमबा आंथ सानोमोन बिदिखौ मावनो नाथाय गोबांथा थाखा फैसाबो नांगौ ना बिदियावबो ओंखायनो खस्थ जानानै दङ मिउजिकआवबो हाबनो सानदोंमोन नाथाय थाखा फैसा गैया माथो गारांफ्राबो लेथ्रा खोनाथारो जोंफोरना
मिउजिक मासोमोन माने मा
लिग खननायै आरो
खननाय ना दामनाय देमनाय गिटार सिटार दामो दोङो ना?
ओइ दामनाय सामनायावलाय जाजोबो आं गिथार दामो बिदिनो ओमफ्राय फेट दामनो रोङो आरो इसोर मोननैखौहाय नाथाय मोनसेल प्रब्लेम आंना जे गारांनि थाखाय स्किला दाथ स्किल एथ आंनि नांगौ नांगौ जे एसे नांगौ बेखौ हायो गावखौ दा दा बे एसे एनैखौ रोंनायाव जेनेबा हमनानै ला अबेबा प्रग्रामफोर जाबा फिसा फिसौ बेफोराव जों बाहागो लानानै हेफाजाब होनो हायो। समाजावनो ओ बेयाव आरो गावनि स्किलबो बारा बायो आरो कनफिदेन्स मोनसे मोनोना कनफिदेन्सआनो मोनसे
ओमफ्राय
खोनाखादों जानांगौ इखौ आं सानला मानो होनबा आं बेयाव आंनि थाखायसो मावदों कनफिदेन्सनि थाखाय नोंथाङा खोनादों जानो हागौ। कनफिडेन्सानो मोनसे ना साबि कनफिडेन्स इस खि होननाय दंना इंलिसावहाय बे बुस्थुनि थाखाय आं मावदों माने दानि जुगाव जों गिहाबनानै थानानैस सिरि सिरि थाबा जों जेबो जौगानो हाया कनफिडेन्स थानांगौ
नंगौ नोंनायालाय नोंथां जों इयुथफोरा बेखौ बुजिनो नागिरा। ओंखायनो नोंसो माने एसे इक्जामपोल होलांनांगोन जोंनि इउथफोरनि थाखाय। ओम खोनादों दा?
बो एसेस दं खोमा ना बेयावबो?
आंबो इन्ट्रेस्टआथ' गोबाङानो दं आंना दामनाय देनाय गेलेनाय गासिबावबो इन्ट्रेस्ट दं बडि बिल्दिंआवबो इन्ट्रेस्ट दं मेथाइ खन्नायावबो दामनायावबो बेरायनायावबो बिराद बिराद बिराद इन्ट्रेस्ट दं। नाथाय फैसा थाखा गैया
खा आं बेरायनायाव बेरायनांगौ मानो होनबा आंबो बेरायनो लुुबैयो नोंबो बेरायनो लुुबैयो सान उनफोरावहाय कन्टेक्ट खालामलायनानै थांसै ना मा होनो बेरायनोबो
अ नोंथां फैसायानो गैयाना आखायाव नोंथां कन्टेक्ट खालामलायबाबो थाङालासेनोसो
औ बेखौनोथ' सिगाङावनो सावरायखानानै मिलायखानानै दोननांसिगोन फैसाफोरखौ आमफ्राय बेरायनांसिगोन।
उम बेरायनायाथ' बेरायनांगौ गोबाङानो जायगायाव उम सानना दोननांगोन अबावा अब गय थगोन जेनेबा जोंनियाव थांबाय ओमफ्राय जों जेनेबा मेघालयआवनो थांबाय ओमफ्राय अबाव-अबावबा बेरायगोन जोङो फ्रि प्लेन खालामखानांगोन माने जोङो बे जायगायाव मोनहैबा अबे जायगायाव थांगोरगोन मायाव बेरायगोन सानबेसे थागोन बेबायदिखौ जोङो माने एसे प्लेन खालामखानांगोन होमबा माने बिराद मोजां जागोन जोङो बेरायनो जोबनोबो हानाय बायदि जागोन जायगाफोरखौ ओमफ्रायहाय थानाय जानाय माने एदिनो प्लेन खालामखानांगोन जोङो थांनायनि स
ओम होनबाथ' नोंथांना ना मा होनो सानैसो थानानै जों बेखौ सावरायलायगोन ओमफ्राय जों फुरा भिडिअ' सिडिय' लागोन मोजां मोजाङै जों बेफोरखौ जों आगारगोन ससियेल मिडियाआव मोजां मोजां इमेज लानानै बर जे पजिटिभयै आरो बे बेफोरबादि जायगायाव जों गोसोहो नांगौबा गाज्रि फोराव होनांआ उम‌ उम बेफोरानो मोजां मानो होमबा बेलेगफ्रा एसे आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे लोंनाय जानाय खना खनि बिदिफोरावसो नोजोर होयो बेफोराव माबाया होमबा जों बेफोर बे ससियेल मिडिआव देखनानै इसे इन्सपायार खालामनो हागोन
अ अ नोंथां नै माबा घरि गाबदोंलै आंना टाइमसो जाबाय नामाथाय एलार्मसो गाबबाय माथो घरियाव
बिदि माबा माबि
औ दिउथियावथ' दं नोंथां देलाय
ओम होनोबालाय आंनाबो नै एसे आङो गथ'फोरखौबो एसे टिउसन लायो नालाय दा एसे
औ नोंथां हाब माथो नोंथाङा बिराद स्किलथार टिउसनबो
नङालै बेफोरो ओरैनोसो
औ औ दे नोंथां मोजां मोनबाय राइलायनानै नोंजों गोजोननाय थाबाय दे खुलुमबाय ।